औ खोनादोंना?
अ नों थाङा मा खालामदों?
अ आंथ दायो जिरायनानै दङ
अ नोंथाङा फ्रि ना?
औ आं दायो जेबो खालामथआखै ओरैनोसो दं आङो
अ नोंथाङा फ्रि बा मोनसे आयदा बा मोनसे टपिकनि सायाव सावरायगौमोन
अ जागोन दे नोंथां सावरायनो हागोन
ओहो जोंनि दा जिहेथु दैलां बोथोर नालाय
औ
दैलां बोथोराव मा मा फिथाय ओंखारोबा मा मा फिथाइ जानो मोनो बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
अ ओरैनोथ आंनि नुनायावहाय ओ दा बे गोलोम बोथ थोराव थाइजौ मोनो ओमफ्राय खान्थालबो मोनो थालिर मोनो आरो लिसुफोरबो मोनो लोगोसे ओम बे नालेंखलखौबो मोनो नामाथाय नोंथां
औ औ मोननो हायो
औ ओमफ्राय आरो मा मा मोनबावोमोनथाय जुदि नोंथाङा गोसोआव दङबा एसे बुंनानै होदो
औ दैलां बोथोराव जेरै नोंथाङा दा थाइजौ खान्थाल बुंदों
औ
ओ थाइजौ खान्थाल आरो लेस सु लिटुखु ओमफाय बन बग्रि खौबो मोननो हायो ओ नोंथांमोननि एरियायाव बेफोर बेफोर फिथाइनि ओ बेफोर फिथाइनि बेसेना बांसिन नामा?
ओ बेखौथ आङो माने आङो फिथाइ सामथाइफोरखौ बायनाय बा फाननायबो जाया नालाय बेखायनो बेफोरनि बेसेनखौ आं मिथिया आरोना
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
अ नों औ औ खोना दों आङो
औ
नों-नोंथां नोंथांमोननि नोंथांमोननि ओ नोंथांमोननि एरियायावहाय बेफोरबायदि दंफां लाइफां ओ बे फिथाइनि दंफां लाइफांखौ नुयो ना नुवा होनदों
अ जोंनि ओनसोलाव नुयो नुनायालाय नुयो ओ गोबां नखर फोरावनो बेफोर फिथाइ सामथाइनि बिफांफोरा दङ।
औ औ
औ ओमफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलावलाय बेफोर फिथाइ सामथायाइनि बिफां बिफांफोरालाय दंना गैया?
ओ जोंनि ओनसोलावहाय बुंनो थाङोब्ला ओ लिस-लिसुनि दंफाङा एसे बांसिन दङ।
औ
ओ जोङो बेफोर बिफां लाइफांखौ बेफोर फिथाइनि बिफांखौ गायनो हायोब्लाथ गावनिनो मुलाम्फा जायो नङा होनब्ला
औ
ओ बेजोंबो जोङो थाखा आरजिनो हायो बा ओ जों बेफोरखौ फाननोबो हायो आरो जों बेफोरखौ बोथोरनि फिथाइयावहाय खनसेबाबो। जानांगौ होननानै जोङो मिथिनाय जायो।
नंगौ।
जोंनि नैबे एरियायावहाय जोंनि ओ। लिसु दंफां आरो ओ थाइजौ दंफांखौ बांसिन नुनो मोननाय जायो बेलेग ओ बेफोरबायदिनो जेरै ओ खान्थालफोरनिखौबो एसे खम नुनो मोनो आरो।
औ। ओमफ्राय नों। थांमोननि ओनसोलावहाय खान्थालखौ मैगं महरै जानाय जायोना जाया?
औ जानाय जानाया जेब्ला बेखौ ओ मुसि होनो जेब्ला मु ओ खान्थाला एसे फिसा जागोन अब्ला बेख खौ मुजि ओ। फिसायाव जोंनिखै जोंनि ओनसोलावहाय मुसिनाय होनो बेखौ अ बे बायद बिदि मुसियोब्ला जानाय जायो आरो फिसायावहाय ओ। अमा बेदरजों बा बयलारजों जानानैबो ओ मोजां जानो हायो माबा ओ अमा बेदरजों बांसिन गोथावसिन आरो।
ओहो ओमफ्राय ओ बे थालिर फिथाइखौलाय जायना जाया मैगं महरै?
ओ थालिराथ नोंथां ओह गोबां रोखोमनि दङ जेरै थालिर आथिया होनो, सिनि साम्फा आरो जाहाजि थालिर होनो आरो मोनसे गोबां रोखोमनि नाम दंबावो ओंख्रि जानाया जोंनि नैबे हा-जोंनि ओनसोलावहाय ओंख्रि जाग्रा मोन से दङ बेनि नामखौ बावबाय आङो
अ।
ओ बेखौहाय जोंना ओंख्रि जानाय जायो आरो ओ जाहाजि थालिरखौबो जानो हायो नामाथाय ओंख्रि।
अ आं बेखौबा मिथिला नोंथां ओ आं मिथियैखाय नोंथांनाव सोंदोंमोन आरो ना?
औ औ आहा आंबो नामखौ बावबाय ना।
अ उम जागोन दे जेबो नङा।
नोंथांमोननि ओनसोलावहाय ओ हाथाइफोराव ओंखारोना ओंखार खारा
ओ जोंनि ओनसोलाव हाथाइफोराव ओंखारो ओमफ्राय ओहो जेरै जोंनि ओनसोलावहाय मोनै फिथाइ-सामथायाइफोर जेरै आपेल, आंगुर बेफोर फिथाइफोरखौबो जोंनि बाजारावहाय मोनो बिदिनो मोनो आरो माखासे फिथाइ सामथाइखौ ओमफ्राय नों नोंथांमोननि ओनसोलावहाय खिजुर खेजुरि फिथाइखौ मोननाय जायोना जाया?
औ औ नोंथां खिजुर दंफांखौबो जोंनिखै मोननो थाङो खिजुर नै जोंनि जोंनि बे ओनसोलावहाय खिजुर दंफांखौ ओ खिजुर फिथाइखौ ओ फोराननानैबो दोननाय जायो जेब्ला जोंना गयाहाय जोबगोन ओ अब्ला जोङो बे खिजुर फिथाइखौबो जा जानो हायो होननानै नानै जोङो
औ
औ
अ
ओ नोंथांनि नेटआ मोजां गैया मोजां खोनाफैयाखै। ओ ओम मोजां खोनाफै नोंथां नेट गैया नोंना
अ नोंथाङा थखौ फिथाइखौ मोनजादोंना मोनजायाखै?
मा फिथाइ?
थोखौ फिथाइखौ थोखौ
अ आंथ दिनैसो खोनाफेरबाय मा माबायदि फिथाइ बेलाय
ओ बियो जोंनि ओनसोलावहाय खोब नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव बेखौ थौखौ फिथाइखौ ओ गय बायदिनो गय बायदिनो बिग बो थायो बेखौ लेमनांगौ आरो
अ जानो गोथाव जायोना जाया
ओ जानाया बियो गय बायदिनो गयनि बायदिनो टेसआ आरो
अ
जोंनि ओनसोलाव बेखौ खोब नुनो मोनो।
औ बिदिब्ला नोंथा-नोंथां नोंथाङा बुंनाय बे फिथाइया जोंनि ओनसोलावहाय नुनो मोना जायनि थाखाय आं मिथियाबो आरोना माने दिनैसो बिनि मुंख खौ फार्स्ट टाइम खोनाफेरबाय आङो नोंथां बुंनायावसो सो।
अह जोंनि ओनसोलाव खोब नुनो मोनो आरो बेफोर फिथाइनि जों जोंनि ओनसोलावहाय बेफोरबायदि फिथाइ लाइफा ओ फिथाइफोरनि ओ बादाव जोंना ओ जेरै दा आफेल आंगुर बेखौथ बार मास मोनो नङा होमब्ला नोंथां
औ
अ बे फिथाइ मोननैखौल नै जोंनि हाला ओ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोननाय जायो आरो दंफां लाइ ओ फिफांखौहाय।
औ औ
आङो खोनानो मोनदों ओ ओम आंगुर फिथाइनि फिफाङाबो जोंनि ओनसोलावहाय ओ गायब्ला जायो होननाय खोनानो मोनदों आरो नाथाय जों गायफेरनो गायफेरनाय जायाखै बा ओ बेफोरबायदि ओ नुनोबो मोना खै आरो
औ उम ओ ओमफ्राय नोंथाङा फिथाइ सामथायाइनि मादाव मा फिथाइखौ बांसिन जानो मोजां मोनो?
औ आङो जानो मोजां मोननाया लिसुखौ मोजां मोनो।
औ
ओ जोंना मेसें बोथोरावहाय ओ जेरै मेसें बोथो राव बैग्रि, जलफि बे फोरबायदि मोनोना?
औ।
नोंथांमोननि ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव बे फिथाइखौ नुनो मोनो मोनोना मोना?
औ मोनो जोंनि ओनसोलावबो। ओम जलफिखौबो मो-मोनो। ओमफ्राय नों नोंथाङा मिथियो नामा ओ बे थिंख्लां फिथाइया मा समावहाय थायो?
अ थिंख्लां फिथाइया जोंना मेसेङावनो ओ मेसेङावनो मोनजाहैनाय बायदि जायो मेसेङावनो मोनहैयो आरो थिंख्लां फिथाइया।
अ ओम।
थिंख्लां थिंख्लां फिथाइखौथ जोङो गोथाङाव जानो हाया जाहैबाय ओ जेब्ला मोनो जेब्ला बियो ओ बिगुरा गोरा जायो अब्लासो जोङो बिगुरखौ लेमनानै जानो हायो आरो।
औ ओमफ्राय माखासे सुबुंफोरखौ आङो जानाय नुयो जे गोथाङावहाय माने संख्रि संख्रिजों लोगोसे जायो आरोना।
औ जानोनो हायो गोबां गोखै जायो आरो बिनि
औ माखासे सुबुंफोरा मोजां मोनो ना? अब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय
औ औ नोंथां थारैनो नोंथांनिफ्राय ओ नोंथांजों मोननैसो खोथा सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ बिदिब्ला दोन्थ'लायनोसै नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां दे।